खोनादों।
खोनादों नोंथां सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ जागोन दे।
आसा जोंनि जोंनि आयदायानो जादों टाउन आरो गामिनि फाराग
औ।
नोंथाङा दा मोनसे सोंथि नोंथांनिसिम नोंथाङा दा टाउनाव थानानै साबसिन साबसिन मोनो ना गामियाव थानानै साबसिन मोनो।
आ आं माने गामियाव थाना साबसिन मोनो बिदिनो जोंनाव गामियाव बांसिन बिदिनो जोंना टेनसन फ्रि जायगा जायो जेनबा बारहावाफोरखौ लानानैबो जोंहा मोजां आरो बिदिनो सुबुं अनजिमायाबो खम जायो गामियाव बिनि थाखाय थाउवनाव बांसिन जोंना आराम मोनो थानो। औ
नोंथांनि गामियाव थानायनि ओ आरो
गामिनि बारहावाखौ नोंथाङा माबायदि ओ लानानै मोजां मोनो?
जेरै जोंङो बे सुबुं अनजिमायाबो खम। गामियाव आरो टाउनफ्राव सुबुं अनजिमाया बारा बिदिनो मानसि मानसिफ्राबो बारा बिदिनो माने नोङो ओ बिदिनो थांलाय फैलायाबो बारा जायो बिदिनो गामिफ्राव माने सि सिरि थानो मोजां आरो। ओ आरो जोंनाव गामियाव गामियाव जोंना बिफां-लाइफां
औ औ टा-टाउनखौ मानो गाज्रि मोनो नोंथाङा?
आं टाउनखौ माने ओ बिदिनो बेयाव माने जा ओ मानसिफ्रा बांसिन जायो खांद्रायफोर माने सुबुं अनजिमा बारा आरो बेयाव
औ औ
माने फैसा थाखा नङाबानो थांना थानो हाया टाउनाव फैसा थाखा नांथारगौ जायो आरो र' जब नांथारगौ जायो आरो बिजनेस नांथारगौ जायो माबा मोनसे जानोबा फैसा नङाबा जों बाव थांना थानो गोब्राब आरो बेनि थाखाय माने ओ टाउनखौ बारा मोजां मोना आरो। औ आरो माने जोङो टाउन एरियाफ्राव बांसिन बिदिनो ओ जोङो खेथि बाथि जेने हमना ला जोङो न'आव जानो थाखाय जोङो बायदिसिना मैगंफोरबो जों गायलाबायनो हाया बिदि जायगाबो गैया जायो जों गासै थुखोनो बायना जाजोबनांगौ जायो जोंनाव माइबो बायनांगौ माइरंबो बायनांगौ जोंना दा गामि एरियायाव अखल थाव गोथांल' बायनांगौ थाव गोथांजों संख्रि बाखि सब मोनजोबो। मैगं थाइगङानिफ्राय हख ओंखाम ओंख्रि सेस मोनजोबो माने अखल थाव गोथांजों संख्रिल'बायनांगौ आंहा थांनो थाखाय आरो दा जेनेबा नों ओ बायदिसिना मोजांफोर सोलोंथाइ लानोबालाय नोङो टा-टाउनाव थांखानांगोन। गामिफ्रावथ' बिदि सोलोंथाइ लानो थाखाय नोङो गैया खिन्थु थानो थाखायलाय टाउन एरिया साबसिना मा गामि एरिया साबसिन आरो। टाउनाव माने एसे ओ दाम माल बुस्थुफोरनि दामफ्राबो माने बिदिनोसै गामि एरियाफ्रावथ' बिदिनो सोरनिफ्रायबा लायथ थ'लाबायनाबो मोननो हायो जोंनि जाथि खरमाफ्राबो बुरजा जायो गामि एरियाव थांलाय फैलाय। खैफोदखौ जायोबा नोङो सहायफोर मोनो गामि एरियानिया टाउन एरियाना माने सहायफोरबो मोननो नागिरा गावबागाव नों थैबाबो नोंखौ रावबो नायनोबो थाङा। जेनबा थाङा रावबो थाङा आरो नोंथां। टाउन एरिया टाउन एरियाना माने बेनि थाखाय गाज्रि आरो। नों गामि एरिया ना माने एसे ओ बिदिनो गामिफोरनिया नायनो फैयो मदद होफैयो मास मालाबा खैफोदाव गोलैयोबा। आरो जाथि खुरमा फ्राबो बिदिनो मदद होफैयो खा- बायसान्स हाबाफोर जाबाय बायबा बिदिनो गामिनिफ्राबो मदद होफैयो न'खरनिया मदद होफैयो जाथि बंस' गासिबो बिदिनो गामि एरिया एरियाफोरनिया बांसिन मदद होलायो। आरो गामि एरियायाव बांसिन जाथि बंस' थायो टाउन एरियायाव जोङो टाउन एरियायाव जोङो बांसिन माने जाथि बंस'फोरा खम जायो मानोना खाथि बंस'फ्रा गासिबो टाउनाव हा बायना थाहैजोबनो हाया नालाय बिदिनो बिदिनो सोरबा साख्रियाल बायदि बिजनेसमेन बिदिनो फैसा थाखा गोनांफ्रा खम जायो नालाय बिदिनो सोरबा सोरबा साफा सानै जाथि बंस'फ्राव थायो। बिदिनो बेफोर थाङो खामानि माने बेफोरो हारसिं जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनो रासि मसौ खम जायो बिदिनो
औ
आरो बिदिनो गोबां बिथिङाव जोंना माने गेजेम जायो बिदिनो गामि टाउन एरियाफोरनिया। बिदिनो बायदिसिनाफोर जेनेबा जोङो थाङा थानो थाखायथ' जोङो बायदिसिना जेरै जो बिफां लाइफांबो गायनो सुबिदा गैया जोङो मोजां सायायाव जिरायनो बायदि जों खालि बिल्डिं सिं एबा जोङो माबायावाव थानांगौ जायो आरो बांसिन गरम बोथोराव जोंना थानो हाया जायो गरम दै आरो एसि बायदिफ्राव थानाय नुनो मोनो माहाजोन फैसा गोनांफ्राव आरो बांसिनानो माने रुम भाराफोर नाय मोनदों रुम भारा खालामानानै बिसोरो माने भारा होबाय। थानांगौ जायो बिदिनो माने रिक्स गैया आरो बिनो टाउन एरियायाव थानाय बिदि ह ह गावनि हा गैथाराबाथाय बिदिनो माला सुंस्रि समाव बिदिनो मालिकजों जुदि दावराव दावसिफोर जालायोबा ननोङ होखारजानोबो हागौ। बिदिनो रिक्स गैया आरो जेनेबा नों गिदि गावनि हा बायनो हाथाराबा आरो टाउननि हाया गोबां दाम जायोना दि खथासे हायावनो बिदि गोबांथार रां लायोबा जोङो बे खथासे जोंहाखौ गामि एरि बायोबा जों गोबां हामानो ओमफ्राय टाउन एरिया मोजांबो दङ बिदिनो जों टाउन एरियाायाव माने बिजनेस फोर्रा मोजां जायो आरोना बिनोङो जानला मोनला बिजनेसानो होन गय दखानानो फिसा मोनसे बिजनेसना जागोन मानेों गामि एरियायाव बिदि फिसा बिजनेसा जानो नागिरा माने माने गामि एरियायाव एसो दंजोबखायो नालाय फारसेनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ हग गय फाथै गासैबोथ' दंजोबफायो गामियानोयाव बांसिन आंखाला टाउनावसो जायो नालाय ओंखायनो टाउनाव बांसिन बेफोर बुस्थुखौ बायनानै जायो। बिदिनो बेफार बिजनेसफ्रा टाउनाव बांसिन सोलियो आरो गामिफ्राव एसे खम जायो। बाजार प्रब्लेम बिदिनो जोंनाव जा बुस्थुआ गैया जों बेखौ बायनांगौ जायो जेरै गस्ला लंपेन्ट
औ औ औ औ
दा नोंथाङाबो बिदिनो गामि एरियानि बागै आरो टाउन एरियानि बागै फंनैसो बुंदो
औ गामिया जोंनिया बिदिनो गामिफोराव नोंथां बुंनाय बायदि जोङो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि मदद मोनो आरो नांनाय रोखोमनि जि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमनानैनो मोनो बा बारि बागानफोराव गायनाय फुनायनिफ्रायनो जों बुथुमनानै लानो हायो। बायनाय थिग बे नों बुंनाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा बायनांगौआ एसे जोबोद खम बिबांनि बुस्थु मुवाफोर बायनांगौ जायो। जों थावफोरखौबो गामिफोरावनो फोनानै जानो हायो मैगं थाइगं फसा मैगं थाइगं जों गामिनिफ्रायनो जों बुथुमजोबनानै जों लानो हायो बा मैगं थाइगं जों गामि फोरावनो गोबां बायदिसिना खालामलुनानै मिथिंगायारिनिफ्राय बुथुमनानै जों गामि ओनसोलावनो जों जाजोबनानै लानो हायो। मोनजोबफ्रामो आरो गासैखौबो जों मैगं थाइगंआनो जा बायदिसिना मुयानो जा मुलि फोराबो जों हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जों मोननो हायो टाउन होननो थाङोब्लाथाय टाउनाव गोबां जोंहा गेब्रेंनाय होनना बुंनांगोन आथिखालावथ' गोबां टाउन ओनसोलाव गोबां बुंथाय सोलिगासिनो टाउनाव गोबां गारि मथर खारगासिनो गोबां बार गेब्रेंनाय सलियो गोबां गाज्रि गाज्रि बायदिसिना उदजगनिफ्राय बायदिसिना गुन्दै गयोजों बेफोरबायदियाव संसार जानायाव बा थाहैनायाव जों असुबिदा ज जायो आरो बे सोहोराव थानो होनबाथाय जोंनो गोबां रांनि आंखाल जायो जायफोरखौ जोङो बायस'नो हाया बायनानैबो जों थाखा फैसा गैयि गामियारि मानसिफोरा बेफोरखौ बायनानै जों सोलिनो हाया जाहैयो आरो बेफोरबायदि जायगायाव
उ
जों गामि होनोब्लाथाय गामियाव थानानै बेखौनो मोजां मोनो जे नोंथां बुंनाय बायदि गामिफोराव गासै मुवाखौनो जोङो गामिनिफ्राय बुथुमनो हायो आरो जायखिजाया जोङो मददनि आंखाल जायोब्ला जों गामिनिफोरनिफ्राय थाब थाबैनो जों मददखौ मोननो हायो नाथाय सोहोरफोर एबा टाउनफोराव जोंहा मोननायनि एसे खम मदद मोननायनि आसा थायो आरो जोङो
उ
नोंथां
औ
नोंथां आरो गामिनि फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथाङा गामिनि सोमोन्दै औ
बिदिनो गामिफ्राव जोंनिया माने बिदिनो गावबुरा सेक्रेटारि बायदि नियम दानाय थायो जेन जोंना गामिनि
औ
बायदिसिना बिदिनो नेमखान्थिफोर थायो जेरै जोंनिया बिदिनो बायदिसिना गारजि आखलफोराव थाङोबा जोंनिया साजाबो मोनो बायदि बायदि फाइनबो जायो बे जेनेबा ओमफ्राय आरो टाउन एरिया ना माने बेफोरबायदि नेम गैया नों गोसो बायदिसो ओम जेनबा जेबो सिमा गैया आरो गामि टाउन एरियानिया नों गोसो बायदि मोन आरो टाउन एरियाफ्राव माने औ औ
नोंथां बुंनाय बायदि नोंथां बुंनाय बायदि थारमाने गामिफोराव जोंनिया बायदिसिना गथ' गथायफोरखो जोङो गामि ओनसो सोलारिनि जिथु आसार खान्थि नियम खान्थिफोरखौ जोङो फोरोंलांनो हायो आरो आरो जों हमना लाबाय टाउन एरियाफोराव जोंहा बेफोरबायदिखौ नुनाया जोबोर खम आरो जिहेतु आसो गामिनि नियम निथि आसार खान्थि बायदिसिनाफोरखो ओ फोरोंनायाव बा सोलोंनायाव बिसोर एसे खम नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नों नोंथांनि बायदिब्ला औ औ फोरमायजागोन नोंथाङा
औ बिदिनो जेनेबाने गामि एरियानि जेनेबा फरायसाफ्रा जि टाउनाव थाहैबा बिदिनो साननैसो एदजास्ट जानो खस्थ' जायो आरो बिदिनो गामि एरियाफ्रावथ' थाबाय थानाय गथ'फ्रा जुदि टाउन एरियाव थाहैयोब्ला एसे साननैसो सुखुवा सुखुवा मोनो बिदिनो आरो एबा अ बबेबा उसुबिदा मोनो आरो बिदिनो साननैसो थाबा बेबो बिदिनो एडजास्ट जालाङो ओ जोंलाइ टाउन एरियाफोरनि बायदि जालाङो आरो जों गामि एरियाना माने गामि एरियाव बांसिन नालाय सालु जाया आरो जानायालाय एसे
औ
बांसिन टाउन एरियाना बांसिन सालु जायो बांसिन माने गोरोंबो जायो जोंनि एरियानिया आरो बांसिन फाथ्रा मानसिबो थायो बांसिन माने मोजां मानसि थानो नागिरा टाउन एरियाव गामि एरियानिया एसे अनसुला गोसोनि मानसि थानो नागिरो टाउन गामि एरियानिया एसे गावजों गाव अनलायनाया बांसिन बांसिन जायो गामि एरियानि टाउननिया माने इदिनो गावजों गाव मालाबा नायनो हालायाबा गावजों गाव बुथारलायगोनबो बिदिनो माने गोबां बिदिनो गिनांगौबो आरो टाउन एरियाफोरनिया बिदिनो थाबा मोजां थानांगौ जायो टाउनाव बिदिनो एसे खैफोदफोरखौ माने गिनांगौ जायो आरोबाव माने गासिबो जाथिफ्रा लगाय मोनदेर जायोना बर' हारिफ्राथ' जेनेबा गासिबो टाउनाव थाजोबा नालाय बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफोरबो थागोन बिदिनो सोरबा हारिजों सोरबा हारि
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादोंना नोंथाङा